खोनादोंना नोंथां मा खालामदो नोंथां?
आङो ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
नंगौ नामा?
औ
उम बिदिब्ला मानि सायाव रायजलायनो सानखो नोंथां।
जों बिदिब्ला दा दावबायनायनि सायाव सावरायलायनो सानदोंमोन। औ दावबायनाय होनोब्ला जों जेरै ओ ओ गोजान गोजान दावबायनो थांनाय ओ जेरै जों गोजान गोजानाव दावबायनो थांनाय जों माखासे रोंगौथि मोननो हायो ओ जेरै बिनि थासारि जा
फोरोंनायानो जा बायदिसिना गियानानो जा जोङो बायदिसिना रोखोमनि जोङो। गियान आरजिना लानो हायो आरो बैफोर गियानखौनो जोङो। गुबुनफोरनो फोरमायनानै होनो हायो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ।
नंगौ नोंथाङा ओरैनो माबे माबे जायगायाव बेरायनो थाङो दावबायनो थाङो? खो आरो मा मा दावबायनानै मा मा गियान सोलोंनो हागो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। गिबियावनो ओ दावबायनानै। जे उम उम माबायदि जोङो दावबायनानै। गिबियावनो गुसु बारहावाजों आरो मोन दंफां लाइफां। बिफां एबा जिब जुनारखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनो आरो बेनि सायाव, ओ गियानबो मोननो हायो।
नंगौ।
ओमो बेरायनो बेरायनो थां थांनो, बेरायनो थांनो मो बेरायनो थांनो गोनां नाथाय जोङो थांनो थाखाय मोनसे एसे लोगोबो नांगौ लोगोनिबो गोनांथि जायो। फार्स्ट आवनो जों लोगोफोरखौ लिंग्रोनानै एबा बुथुमग्रोनानै लानाय जायो। ओ सेकेण्ड आवहाय जोङो। बेजों बे जायगासिम सौहैनो थाखाय गारिबो नांगौ जायो। बेनि उनाव गारि लानांगौ आरो बेनि उनाव। ओमहाय जाग्रा मुवा जोबोद बिदिनो। ओ दाउदै ना बेदर ओ बायदिसि नाजाग्रा खाजा फिथाइ सामथाइ लानानै जोङो बे ओ बेरायनो थांनाय जायगायाव लावखार ओंखाम जाहैनाय जा जायो आरो बिदिनो बायदिसिना जिनिस लानानै आरो बेवहाय जों सहैनानै गुबुन -गुबुन रोखोमनि दंफां लाइफां एबा जिब जुनार। गुबुन बायदि -बायदि दावमा -दाउसाफोरबो जों नुनो मोनो आरो
थारैनो ओ नोंथां ओरैनो गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो थांनो थाख थाखाय जोङो ओ माजों थांनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
जोङो गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो थां थांनायनि थाखाय। ओ कार एबा ओ बास एबा ट्रेन बिदिफोरजों थांनांगौ जायो आरो आरो जोङो बेरायनाय समाव जोङो गावजों लोगोसे मा मा मुवा लां गावजों लोगोसे जोङो बिदिनो आप पेल आंगुर ओ ना, बे दर दाउदै एबा ओ स्प्राइट आरो जौ बिदै बायदिसिना रो खोमनि जों जाग्रा मुवा लांनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
नंगौ आरो जों बैफोर गोजान गोजान जायगायाव दावबायनानै ओ जोङो बायदिसि मोजां गियान मोनो आरो जोङो ओ माखासे ओ जोंनि गानग्रा जोमग्राबो लां फानाय जायो मानो होनोब्ला जोङो आरोबाव गुबुन जायगायाव जोङो दावबाय ओ गुबुन मोनसे मोनसे जायगानिफ्राय जों गुबुन मोनसे जायगायाव दावबायनो थांनो थाखाय जोङो ओ बेलेगाव जों रुम लाना थाथ'नो हायो आरो रुम जोंनो गाननाय ओ जेरै दैमा दैसायाव जोङो दावबायनो थांनाय समाव जोङो ओ दैमा-दैसा नुब्लाथ' जों दुगैनो लुगयो नालाय
औ थारै
माखासे जि जोमफोरबो लांफानो जायो आरो लांफानाय जायो आरो मानो होनोब्ला जोङो दैमा दैसा नुबाथ' जों दुगैनो लुखायो। बेनिखायनो जोङो ओ जिफोरफोरखौ खौ जिफोरखौ लांनाय जायो आरो ओ दुगैनो थाखाय आरो जोङो सेंग्रा सिख्ला बयबो जोङो ज' ज' ओ दावबायनो थाङो। आरो जोङो दावबायनो दावबायनायाव जों गिबियाव नंगौ नोंथाङा दहै जेरै बुंदों बेबायदिनो जों गिबियाव गावबा गावनि लोगोखौ जोङो ओ सोंग्रोलायो आरो
आरो
ओ मा जायगायाव थांगोन आरो माबायदि बेरायगोन ओ मा मा लांफागोन लोगोआव बे खौबो जोङो गिबियाव सावरायग्रोनाय जायो। बेनि उनावसो जोङो जेब्ला थांनाया थि जायो अब्लासो जोङो दावबायनायनि फारसे आगान सु रलाङो नंगौना नोंथां!
औ नंगौ नोंथां थारैनो
जोङो बेबायदिनो ओ दावबायनायखौ जोङो बे बाय दिनो खालामलाङो ओ जे ज' ज'यैनो आरो उम बुंनो थाङोब्ला ओ जेरै जोंनि जायनो ओ सुखि दारागाव होननानै बुङोब्ला बेफोरावबो जोङो गोब बां ओ गोजान गोजाननि सुबुंफोरखौ जोङो दावबायनाय ओ फैनायखौ नुनो मोनो लोगो से जोङो ओ खाथि खालानि सुबुंफोराबो बेयाव ओ ओ दैमा दङ' नालाय बेनिखायनो दुगैनो थाङो आरो ओब ओब बार हावा जानोबो थांनाय जायो नंगौना नोंथां! आरो ओ सु खि हाजोआव सुइस गेट फोरबो दङ' अन्थाइ गोदेर गोदेर दाउसिन दाउला दैमायाव ना मोननाय जायो आरो गोबां बेयाव खाना जानो थांनाय जायो। ओ जेरै आपेल आगुर लानानै थाङो ओ आरो बेबाय दिनो गोबां रोखोमनि बेदर लाना थाङो ओंखाम लाना थाङो बेबायदि बिदिनो जोङो ओ जयैनो जोङो ओ बेरायनो थांनाय जायो
औ थारैनो नोंगौ
जों मोनथिनो मोनो आरो ना गोजान गोजान जायगाफोराव थांनानै जोङो बेबायदिनो ओ थासारिफोरखौ मिथिनो हायो बारहावा जानो मोनो नुथायाइफोर नुनो हायो जेरै ओ गोजान गोजान जायगानि समायना समायना ओ जोङो थासारि ओ नुथायाइफोरखौ नुनो मोनो
औ थारैनो। आरो जोङो बे समावहाय ओ ओ बे रायनो एबा जायगा नायनो थांनाय समावहाय जोङो रंजानो थाखाय बक्सफोरबो लांनाय जायो आरो। जेराव दामनानै जोङो मोसायो खायसे आरो निजेनो रोजाबो मोसायो बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि जानाय लोंनाय बिदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
नंगौ जोङो बांसिन दावबायनो थाङोब्ला जोङो ओ कार बा बाइक स्कुटि बेफोरजोंनो थांनाय जायो मानो होनोब्ला जोङो बांसिनानो जों दावबायनो गोजान गोजानावसो थाङो बेनिखायनो जोङो बेफोरजों थांनाय जायो आरो ट्रेनफोरजोंबो जोङो थांनो हायो बासफोरजों जोङो लाइन बासफोरजोंबो जों थांनाय जायो औ जे जेनेबा जोङो न'फोराव ओ बे ओ गारि गैस्लाबा बाबो जोङो ओ बासफोरजों बा ट्रेनफोरजों जोङो थांनो हायो।
औ थारैनो
नोंथाङा माबे माबे जायगायाव ओ दावबायहैनानै नोंथाङा मा मा गियान आरजिखो एसे फोरमायना होलाय।
औ थारैनो हायो फोरमायना होनो जे आङो धिर बिलाव थांनानै ओ बे गियानखौ मोनदों जे दावबायनो थांबाय थानायनि बेनि उनावहाय बेवहाय समायना समायना रमायना दैमा दङ बेवहाय मेथ'खा बिबार दङ बायदिसिना रोखोमनि ओ फामे बिबारफोरखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो बेवहाय माइ माइबो गायनायखौ जों नुनो मो नो बिदिनो ओ बेवहाय फट' लानो थाखाय सेल्फि जन समायना साजायना दोननायखौ बो जों नुनो मोनदों आरो बेयावहाय मानसिफोरा गासिबो गावनि ओ गोसोनि ओ-ओ-बेरायनो लुबैनायफोर खौ गोजोन होनो थाखाय बयबो रंजानो फैनायखौ जों नुनो मोनो। आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैयो बेवहाय फैनानै बिदिनो बायदिसि ना रोखोमनि जाग्रा मुवा लाबोयो बक्सफोर लाबोयो बिदिनो ओ बयबो हौवासा हिनजावसा लोगो नांनानै मोसानानै रोजाबनानै रंजानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेवहाय ओ एसे गिदिर दैमाबो दं नालाय बेयावहाय नाव सालायनानै जोङो बेयाव नाव सालायो बेवहाय जों गाखो नानै बेरायनानै गोजोननायखौ जों लानो हायो आरो। औ बेखिनियानोमोन आंनिया
नंगौ ओ आरो जोङो ओरैनो थानाय समफोरखौ जोङो बेरायग्लांनां गौजौवाव ओ जोङो बेरायग्लांनानै जोङो बायदिसिना मि थिंगानि गुसु बारहावा जानो नांगौ आरो ओ जोङो ओ बा जोङो बांसिन जोङो बे दावबायनो थांनानै जोङो गियानफोरखौ आरजिनानै लानो हायो मानो होनोब्ला जों न'आव थानानैथ' ओरैनो गियान आरजिना खम लानो हायो आरो दाव जों गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै गोजान गोजान जायगायाव थांना जों ङो गोजान गोजाननि थासारिफोरखौ मोनथिनो हा
औ थारैनो आरो जोङो फुङाव सिखारनानै फुङावनो सिखारनानै एसे गावनि देहानि साखोन सिखोननि थाखाय मोजाङै था थाबायनानै बारहावा जानानै जायगाखौबो नायनाय हिसाबै जेरै जाय देहाया मोजाङै मोजाङै थायो बिदिनि थाखाय जोङो। फुङाव थाबायनो थांनांगौ आरो।
नंगौ नोंथां।
एबा बेला-बेलासिफोरावबो जों बेरायग्लांनाय जायो। मालाबा गेलेनो थांनाय जायो बिदिनो बायदि रोखोमनि आरो।
दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो
दाथ' जोङो
ओ जोङो
बेखौनो जोङो
यो ओ
हो? नोंथांना एसे नेट स्ल' जादोंदां। हेल'।
रोखोमनि ओ मिथि गुबुन गुबुन जागानिफ्राय।
हेलौ।
नोंथाङा ओ माबे माबे जायगायाव दावबाय-दावबायनो थांगो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां? था।
औ हागोन।
फोरमायना हो नोंथांनिसिम।
आंनि दावबायनो थांनाय जा जायगायानो जाहैबाय जे। दारागाव सुकि मैनाफु। ख्रि आरो धिरबिल गौरां पार्क बायदिसि। बायदि बायदि जायगायाव। जे जोङो पार्कफोराव थांनानैबो ओ। बेवहाय गोबां रोखोमनि।
ओ हारसिं थांनाय ना लोगोजों थांनाय?
रा दावबायनाय समावहाय आङो लोगोफोरजोंनो थांदों दावबायनो।
नंगौ नामा दे बिदिब्ला नोंथां समा जाबाय दोनथ'नोसै एायावनो।
औ दे गोजोन।